थां खोनादो ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ
दा जों माबे टपिक हो नोंथां जों दा माबे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों?
जों बर' दानि माने एम्फौ एनला जायो नङा होमबा बर'फ्रा गोबांनो बेफोरनि सायावनो रायलायनोसै नामा नोंथां।
औ रायलायजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा जागायग्रोदो नामा।
एम्फौ-एनलानि बागै ना?
औ औ औ जों जेनिखि जायो बर'फोरा। उम।
आं मिथिनायावथ' बर'आ बर'नि एम्फौ-एनला जानायफोरनि ओ मादाव ओ लाथा एम्फौ ओ ओमफाय गुसिंग्रा
नंगौ।
ओ लाथा एम्फौ गुसिंग्रा बायदिफोरखौनो मिथियो।
नंगौ नंगौ।
औ आरो फुंग्रा होनोदि बेखौ ओमफाय जों बे एम्फौ-एनलाफोरखौ माने लाथा एम्फौ खौ जों बर'फोरा ओ फिसिना नै ओ बे लाथा एम्फौनि था खाय मोनसे इन्दि बिलाइ होननाय दङ' ना बेखौ जोङो औ जाहोयो न'आव ओ माबाना दोननानै बेखौ बे बिलाइखौ हानना लाबनानै एम फौफोरनो जाहोफैयो। जानानै जेब्ला बे एम्फौआ ओ बेखौ जानानै देरो देरनानै बियो फिथोब खायो अब्लाना जोङो बे फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ दि हुननानै बे ओ ए म्फौखौ जोङो एवनानै जानाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो बे एमफौ एनला फोरखौ फिसिनानै बा बे लाथा एमफौ फिसिनानै बर' ओ बर' आइजोफोरा ओ बे फुनदों बे लाथा एम्फौनि फिथोब नि फ्रायनो खुन्दुं दिहुननानै ओ खुन्दुं दिहुन न्नानै गावनो सानानै बेखौ हाथाय बाजारफोराव फाननायखौ जों नुनो मोनो। आरो खायबाहा ओ गावबा गाव न'आवनो उम हिसान दायो खुन्दुं दिहुननायजोंनो जायखौ जोङो इन्दिनि सि होननानै बुंनाय जायो लाथा एम्फौजों ओंखारनाय खुन्दुं खौ
औ नोंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोङो एम्फौ एनला फिसिनानैबो ओ बर'आ मोनसे जोंनि हारिनि आरिमुखौ हारिमुखौ लाखिलाङो फ्राय जों बे फिसिनायनिफ्रायबो जों खुन्दुं दिहुननो दिहुननानै सि दायो बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'नि मोनसे ओ आरिमु औ दा नोंथाङा बेनि बागै ओय माबा फोर बुंनो सानदों नामा
नंगौ ओ बर'फोरा गोदोनिफा खायनो माने एम्फौ एनला जाबावाय थायो आरो बे फयथला जानायनि थाखायनो गुबुन हारिजोंहाय माने मालाबा बखिजायोबो। बेफोरबायदि आरो दा एम्फौ एनला जानाय नायबा दाथ' बेनो नों बुंनाया जेरै दा मुगा लाथा एम्बौ एम्फौ आरो जों एन्दि इन्दि ए म्फौ होननानै बुङो बेखौ जेरै नों दहाय होनदों इन्दि बिलाइजों फिनायखाय जों बेखौ इन्दि एम्फौ होनपनाय जायो आरो एम्फौ होननानै बुंनाय जायो। जेरै
ओं खोना नोंथां।
ओमफ्राय बेनि अनगाबो जोंहा मेरला एम्फौ जायो। जोङो जेरै नों दहाय बुंदों खुसेेंग्रा। उम बे खुसेेंग्राखौबो जों जायो। आरो खुसेेंग्राखौ मेलला रोखोमाव जों हमनाय जायो। जेनेबा आरो गाव गावनि मोन बे सिजनबो थायो खुसेंग्रा जानायनि। जों गोरलैथारावहाय जाया। दा नै दा दैहा दैजलां बोथोर फैलायबाय बे समावहाय दैबानाजों गुसिंग्राया गाव गावनि दै थाग्रा जायगा गुदुङाव दै हाबोबा खुसेंग्राया ओंखारबोयो। नङा होमबा नोंथां? बे ओमफ्राय बे दैबानानि थबसे गोजौ फिफां जेनिखि मोनसे बिफां थारथ' नङा जेनेबा मोनसे माबा ओ बिफां बायदि थायोना गोरलै गोरलै फिफां जेनेबा बे दैबानानिफ्राय गोजौआव दं आरो जाहाथे। जाहाथे बेयाव दै मोनला बेवहाय खुसेंग्राफोरा फैनानै बेवहाय ओ गाखोनानै थायो आरो। ओमफ्राय बेयाव गाखोयोबा जोंबो हमनो मोनबोबाय आरो जेनेबा जोङो हमहैनाय जायो आरो दैबानायावहाय। माने खु सेंग्राखौ माने सावनाङालासिनो मोनाय लानानै जाज हमनानैल' लाना फैनांगौखाय जों बयबो थांनानै हमनानै लानानै फैयो आरो। फुसिग्राखो नोंथां बेनि उनाव जोङो एवनानै जाफैयो। सोरबाया आलदा-आलदा। जायैनो अनलाजों जायैनो बायदिसिना जों। खोनादों खिन्थु जों बांसिन साव एवनानै जानायखो एवनानै जायो आरो। बिनि उनाव आरो खुसेेंग्राखौनो आरो जेनेबा एसे मेसें बोथोरावहाय जेरै मेसें थाबथ नङा जेनेबा अक्टबर फोरावहाय। बै समावहाय ओ मानसिफ्रा दै दै लुनानैबो खुसेंग्राखौ बरनो दै लुयै-लुयै बिजोंबो बरननो मोनो आरोखि। बरनो हायो आरो खुसेेंग्राखौ। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे गुुदुंनिफ्राय जेब्ला ओंखारगोन अब्ला बिनि गुदुंखौ थुथेनानै बेखौ लाखनाय हमनाय जायो आरो। आरो जोंहा बे समाव आरो बे टाइमावनो जों जावोबो गुसेेंग्राखौ गोबाङानो जावो खबायाइ लानानै थांखायो खबाइसे गाहाम लाबोयो मानसिफोरा बयाम लानानै थाङो बयामसे गाहाम लानानै फैयो। बे खुसेेंग्राखौ आरो औ-औ। ज आरो सोरबा-सोरबा सोरबाया हालथिंगा थुना लाना फैयो। गोलाव गोलावनो आरामनो माने समायना नुयो आरो। लाना फैनायाव जों औ नंगौ-नंगौ-नंगौ नोंथां बे माने जोबोद गो गोथाव जायो। जानो माने खुसेेंग्राखौ नों सोरबा सावनानै बाथोन जायो सोरबा एवनानै जायो। खाम-खाम सोरबा एवनानै आरोबा बाथोन देबावो। सोरबाया जे आं दहाय बुंनाय बेबायदि अनलाजोंबो जायो।
ओ जायो बेबायदिनो नोंथां हो आं बुंनो सानो जेनेबा एम्फौ एनला जानायनि बिथुराव जोंहा गांजेमा आरो इनखावरि बेबो माने जाग्रा फाजा बर'नि मोनसे गुबै जेनेबा जोंखौ बे ओ गां जेमा एंखावरिखौ जोङो मा सिजनाव मोनो होनबाथाय मा बोथोराव मोनो होनबालाय दा दैज्लां बोथोराव बिनि जानायनि कारेक्ट माने सम आरो ना।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंनि आइमोना बा जोङो हिनजाव माहारि फोरा जेब्ला दुब्लियावहाय ओ ना गुरनो थाङो। दैमा दैसायावहाय अब्लाना जोङो बेखौ ओ मोननाय जायो गुरनानै गांजेमाखौ जोङो हमना लाबोयो बेवनो एंखावरिखौबो मोनो दै दै जानायजों लोगोसे बेफोर ए म्फौ एनलाखौबो मोननो हायो। जोंनि गामि ओनसोलाव आरो बेफोरखौ जोङो न'आव हमना लाबोयो लाबोनानै बेखौबो गांजेमाया जोबोर थावना गांजेमानि थावनाया जोबोर मोदोमफ्लेनाय। माने जायखौ जोङो गांजे एंखावरि एंखावरिनिखौ हमना लाबोबाय लाबोनानै गांखौ जों गारो गारनानै बेखौ थावजों मोजाङै एवनानै जानाय जायो आरो गांजेमा गांजेमाया मासे म मोनबाबो बेयो नों बाथोनसेसेनि थाखाय थोजासे मानोना बिनि थावनाजोंनो बेनि मोदोमनायजोंनो बिनि थावनाया जायो। बेबायदिनो बर'फोरनि ओ जानाय एम्फौ एनलाफोरनि बिथोराव बुंनो थाङोबा गांजेमा एंखावरि ओ लाथा एम्फौ आरो बे नोंथाङा मा होनदोंमोन? जे मुगा एम्फौ गुसिंग्रा बेफोरनो मख'जाथाव।
उम नंगौ आरो एम्फौ नों दा बुंनाय बायदि जेरै गां सिंखावरि जोङो सिंखावरि हमबाथाय ओरैबायदि मोनसे बुंनानै लायो आरो। जेब्ला जों खिसिंखावरिखौ मोनो। अब्लाथाय जोंनियावहाय मोनसे ओरैनो बुंनानै
औ हेलौ नोंथां नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनाफैयाखै?
सिंखाव मोननाय लोगो लोगो खर'खौ बस'नानै लायो नोंथां। थारमाने जाहाथे बे बिरलांफिननो हाया आरो। बेबायदि ओ औ औ। ओमफ्राय बे खौ लाबोनानै जों एवना नै एवनानै सोरबाया जौ जोंहाय डाइरेक जायो। जौनि साखना बानाय यो ओमफाय सोरबाया नआवनो जयै ज माने नआवहाय लाबोनानै देनानै बाथोनफोर खालामनानै एसे एसे राननानै। जायो बेबायदि आरो। थिग बिदिनो गांजेमाखौबो आ जोंनियाव मोनो। मोननाया खिन्थु खम जाबाय जोंनियाव बांसिन मेसेङाव मोनो आरो बै जेब्ला दै राननानै बोगोन नालाय फान फेनालबारियाव।
औ बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव आलदा आलदा जेनेबा गुबुन गुबुन बोथोराव मोननाय जायो।
नंगौ औ औ औ मेसेंङाव बांसिन हमनाय जायो आं माने बे नङा जे माने दैलाङाव मोना मोनो नाथाय मेसेङावहाय बांसिन बोनायावहाय बांसिन मोननाय जायो आरो। औ औ बेबायदि आरो ओमफाय बाथोन देनानै जानो जोबोद गोथाव नाङो। आरो एम्फौ एनला होनना बुङोबा जोंहा मा खासे नोंथांमोना मिथिगोना मोनथिया ओ बैग्रि बिफांफ्राव गाम्बारि फि बिफांफ्राव मोनसे ओ बुरबुलियाफोरनि मोन बिदि मोनसे बाहा लायोना एम्फौ बायदियानो आरो बियो सेम एम्फौआनो नाथाय बियो बेवहाय आलादा दा आरो बे हाग्रानि एम्फौ आरो बियो
औ खोनादों नोंथां ओ ओं
थोयो आरो बेबो जों बेखौबो माने लानानै जाफैयो आरो मोनबाथाय बेखौथ बारा बुरजा मोननो थाङा एखेबारेैनो मालाबा मोनै मोन थाम बैग्रि फिफाङाव बांसिन मोनो आरो बेखौ नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव बेफोरबादि मोननाया एसे खम जाबाय आरो नोंथां।
औ आरो एम्फौ एला बेबायदिनो जों माने नागिरनानै जानाय जायो आरो आरो जोङो गुमाबो हमो जोङो जेनेबा गुमा गुमाखौबो जों जायो। गुमायाथ' मेरला रोखोम दंङ नंङा होमबा? जेरैहाय औ माइ नेवहाय जोङो गुमा गोथाव मोनो। बैफोर गुमा गोथावखौ जों जायो। हाग्रा दाननायाव गुमा मोनो। बैफोर गुमाखौ जों जायो। नामा आलदा आलदा जेरै गुमाना होनो गुमा माबा माबि होनो आरो हाग्रा दाननायाव मोननायफोरखौ आं बावबाय नामफोरखौहाय
अ ओरैनो बे बे माइ हानायाव मोननाय गुमाया जा गो थावना
औ ना मानो बेना गुमा गोथावखा। माने गावनो माने फोरमायखायो आं गोथाव होननानै आरो औ बे बुस्थु आरो ओंखायनो जोबोद
दा बेबायदिनो ओ जोङो ओ बर' हारियाव जेनेबा बेबायदि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ बा एम्फौ एनला जानानै गोदोनिफ्रायनो एम्फौ एनला जानायखौ जोङो नुबोयो बेबायदिनो दा जोङो सावरायनाय एम्फौ एनलाफोरखौ नाथाय आथि खालनि जुगाव जों एसेबाबो खम नुग्रा जालांबाय बेफोरखौ माने बेबायदि गोबां बिबांनि मोननो थांला। मोनो मोननाया ओ थेवबो बेबायदि सिगांनि बायदि गोदोनि बायदि जोङो दानाय लुनाय नुनो मोनला। दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौखौ समनि आंखालाव बे खिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोनथों औ गोजोनथों।